खोनादों।
खोनादों औ दासो खोनादों मोजां खोनाबाय दा।
दे जोंना जानाय लोंनायनि
औ दे औ द।
उम। बर'फोरनि गेजेराव'थ' दे जागायबाय आंबो खोनासंदो नोंथां बर'फोरनि गेजेरावथ' मे मेलला जानाय -लोंनाय दोरोङारि दंना।
औ दं
औ जेनेबा हमना ला अनलाजों दाउ
औ
सबायजों साम'
औ
औ दे नोंथांङाबो मिथिगौ खोमा मोनसे मोननै मोनफा मोननै बुंलांदो गेजेर मानो होनबा औ औ होननायखौ एसे रायलाय खम खालामबा मोजां आरो
औ
दे नोंथां बुंलां हमना ला जेनेबा बर'फ्रा गोदो
अ दे बुंग्रोलाय
बर'फोरा गोदो गोदाय जेनेबा दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेराव जेराव गोदो गोदाय बर'फ्रा मैहुर खालामनो थाङोमोन ना नोंथां जेरै अमा हमनानै लायोमोन मै हमनानै लायोमोन औ बेफोरखौनो जायोमोन आरो बर' दे नोंथां जेनेबा अ अनला दे नोंथां दे मिनिजायो खनसे खननैया जेबो नङा
दोरुंङारि ओंख्रि होनना बुंदोंमोन ना बेफोरथ' माखासे बुंबाय अनला दाव सबाय साम'खौबो बुंबायदां आरो दङ ना नारजि अमा नारजि दोलो बुङो जायखौ
औ अमा मेजेमजों नंगौ नोंगौ हमना ला बेफोरखौ संनायनिबो माखासे खाय माबा दंना नोंथां माबा मा होनोमोनलाय बर'फोरनि गेजेराव माबायदि संनांगौ मा मस्लाखौ होग्रोनांगौ नङा होनबा औ हमना ला अनला ओं
ओम अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनांगौ गोदो गोदाय माबायदि सङोमोन नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ
औ
औ बेबादिनो
नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो माने खोनायाखै आरोना नांथा नांथा जागासिनो
औ आ खोनायाखै